औ।
नोंथां नोंथांनो दसे रायलाय जागौमोन नामा?
औ रायलाय जायो नोंथां।
आं बर'फोरनि मोस सानायनि सोमोन्दै रायलायनो नागिरदोंमोन नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ बर'फोरनि मोसानायनि सोमोन्दै ना?
औ।
औ औ जोंहा बर'फोरनि गेजेरावहाय गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ मोसानाय ओ सुबुं मोसानाय बा सुबुं मोसानाय जोंनि गेजेराव दंबोयो। औ। बर'नि मोसानाय होननानै बुङोब्ला जोङो ओ बागुरुम्बा मोसानायाखौ जोङो गाहायै मोननो हायो।
ओ ओ।
औ बेजों लोगोसेनो जोङो दाउस्रि देलााय मोसानाय आरो ओ दाहाल थुंग्रि मोसानाय बेफोरखौ जों मोननो हायो आरो।
औ औ।
बागुरुम्बा मोसानाय होननानै बागुरुमबा मोसानायाव जोंहा ओ आयजोफोरा मोसायो। आयजो एबा सिख्लाफोरा मोसायो। ओ बेवहाय जोङो ओ हौवा एबा सेंग्राफोरा खाम सि फुं ज'था बिदि दामो आरो ओमफ्राय बिदि दामनानैहाय जा बागुरुमबानि ओ जा बागुरुम्बानि माने मेथाइ दङ' बेखौहाय दामो आरो ओ सानै साथामसो आइजोफोरा माने बेखौहाय खननानै होयो आरो ओमफ्राय बेजोंनो बेजोंनो लोगो लोगो माने एखेयैनो सिफुंखौ दामफायो। आरो बेजों थाल मिलायनानै हाय ओ खामखौ दामनाय जायो आरो। ओमफ्राय जोंहा ओ जायफोरानोखि मोसाग्राफोर बिसोरो ओम समान समानै ग्रोब ग्रोबै जा मोसानाय स्टेपफोर दङ बेफोरखौ मोसायो ओ गावनि आखाइफोर आखाइ जान्जि आरो आथेंफोरखौ बेफोरखौ फेदेबनानैहाय मोसायो जोबोद समायना रमायनायै। ओ जायखौ नुयोब्लाथाय माने बयबो नाय गोमोनै थायो आरो। दा जोंहा दाखालि बावैसो गुवाहाटि नोगोरावहाय ओ भारतनि दैदेनगिरि नरेन्द्र मदि दिनै सिगाङावहाय जोंनि बर' आइजोफोरा गासै जि रोजा बर' आइजोफोरा बे बागुरुम्बा मोसानाय बेहाय मोसानानै दिन्थिफुंदों।
औ।
बेयो माने ओ जारिमिनारि जानानै थाबाय आरो ओ बेनि उनावहाय जोङो बुंनो हायो। ओ दाउस्रि देलाइ मोसा थानाय बे दावस्रि देलाय मोसानाया जाब जोंनि ओ बिनि मिथिंगाजों ओ बर'फोरा मिथिंगाजों गोरोबफानानै रायजो जानो मोजां मोननायनि मोनसे नेर सोन मानो होनबा जोङो दाउस्रिया ओ मिथिंगानिनो मोनसे बाहागो। जेखौ माने जोङो मिथिंगानि समायना नुथाइखौ नुनानै माने ओ मिथिंगाखौ जों माने बिराद मोजां मोनो जोबोद मोजां मोनो। बेफोरबायदि ओ बेरखाङो आरो। दाउमा दावसा बिफां लाइफां दैमा दैसा गासैखौबो बर'फोरा ओ बेफोरजों गोरोबफानानै रायजो जानो मोजां मोनो हिसाबै दाउस्रिनि बादि ओ जोङो दाउस्रि देलाय मोसानायखौ जोङो दाउस्रि बादियै ओ महर लानानै जों मोसानाय नुनो मोनो आरो। नों नोंथाङा मायबाफोर बुंनांगोन नामा मोसानायनि सोमोन्दै?
औ औ। बर'नि मोसानाया जोंनिनो माने गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोदों। औ बर' हारिहा मोनसे माने ओ समायना रमायना मोसानाय मुसुरनाय आरो बे मोसानाय मुसुरनायखौ मोसानो थाखाय जोंनो दामनाय देनायनि गोनांथि जायो।
औ।
बर' हारिफोरा मोसानाय मुसुरनायजों लोगोसे माने बै मोसानायाव नांगौ जानाय खाम सिफुं जथा थरखा बेफोरबायदिखौ दामनानै बर' हारिफ्रा मोसायोमोन।
औ।
बर'फोरनि माने मोसानाया बर'फोरनि मोनसे हारिनि हारिमु। मिथिबायना मोसानाय मोसा नाया मोनसे माने बुंनाय जादोंदि मोसानाय जोंनि सोदोबा जा दों मोदोम सानायनि फ्राय सोमजिखादों होनना बुंनाय जायो बेनो ओ बिनि ओं थिया जाबायनो ओ दामनाय देनायजों लोब्बा लाखिना जायफोर माने महर गोसा फाव फेसनजों मोदोमखौ खौ साफेन' थामहिनबा बायदेनाय सिदेनाय खालामना माने मोदोम खौ जाय समावना मोसानाय मोसानाय जायो बेखौनो बुंनाय जायो मिथियोना।
औ औ।
हारिफोरनि गेजेरावहाय ओ बायदिसिना रोखोमनि मोसानायफोरखौ मोननो हायो। जेरैहाय खेराइ मोसानाय दङ बागुरुम्बा मोसानाय बैसागो मोसानाय नाय। हाबा मोसानाय बायदि बायदि दंबावो। आरो बेफोर मोसानायखौ ओ जोंनि बर' आइजोफोरा मा गानना मोसायोहोमब्ला उम जेरैबायदि दखना दङ रेगे रेगां दङ अ। आरो ओ ब्लाउस गानो
औ।
बेनिफ्राय गानोहा आर'नाइ लायो। आरोव बेथिं गुबुन फारसेथिं हौवासाफोराबो गामसा गानो। गस्ला गानो। आर'नाइ लायो बागुरुमबा मोसानाय ओ बारदै सिख्ला मोसानाय बेयो जोंनि बर'नि गोदो गोदायनिफ्राय दोरों मोसाबोनाय होनना बुंनाय जायो। बैसागो मोसानायाबो जोंनि बर'फोरनिनो मोनसे दोरों मोसानाय
औ
बाग्रुम्बा मोसानाया अहो बर'फोरनि मेहेर गोनां मोसानाय। मिथिबायना आयदायाव माने हिनजाव फुरा खायमा गा-दख'ना गाननाय जायो बेयाव। आर'नाय लायो। ए रेगे-रेगां ब्लाउस गान ओ समायना बायदि गाबनि गानो जुमो आरो हौवा दामग्राफोराबो मा गानो मिथिगोना? गामसा सा गानो। बेबो काहिमा गाबनि गानो। सान गस्ला गानो मगर खालि गानो। आथिखालाव बेफोरबायदिखौ ओ जिन्स गाननाय नुनो मोनो मिथियोना?
औ
औ माने गेन्जि गान्नाय मिथिबायना?
औ
औ बेनिफ्राय आरो हाफ जेकेट दंङ। गस्ला बै गामसानि गुजु य गाननाय वास सागुनि बेयाव बायदि गाब रोखोमनि आर'नाइजों दानाय दंङ।
औ
आरो जोंनि गेजेराव दंङ बैसागु मोसानाय। बे मोसानाया बे बैसागु मोसानाया गासैबो गथ' गथाइ बोराय बुरैहा आरो बिमा बिफा गासैबो जयै मोसानाय जायो मिथिबायना?
औ औ
बेवहायबो बर' आइजोफोरा मा गानो होनबोला दानाय दख'ना गानो इसोरो । बैसागु मोसानायाव रेगे रेगां गानो आर'नाइ ब्लाउस गानो आरो हौवा हौवाफोराबो गामसा गानो । मगर जानो फालि मिथिबायना आरो बाय बेबायदि बेबायदि मोसानायनि गारै बर'नि जे बे जोंनि गोदो गोदायनि राजा रानिनि रायजो जाबोनाय बेफोरबायदिजों माखासे सोमोन्दो लाखिनानै गाराय बेफोर मोसानायाबो जोनोम मोन्दों होननानै बुंनाय जायो । मिथिबायना औ नोंथ नोंथाङा आरो बिनि सोमोन्दै माबाफोर बुंबावगोन नामा?
औ जोङो ओ बैसागो मोसानायनि सोमोन्दै आं बुंनो सानबाय ओ बै बैसागो मोसानाया जोंनि बर'फोरनि माने बयनिख्रुइबो गोजामसिन होननानै बुंनांगोन मानो होनब्ला जों बैसागो फोरबोखौ बेहाय मिथिसयै समनि फ्रायनो जोङो फालिबोगासिनो आरो बे बैसाग बैसागोजोंनो बे बैसागो मोसानायाहाय सरजाब फानानै दङ आरो । औ जोङो ओ बैसागो मोसानायावहाय जोङो बैसागु मोसानो थाखाय माने गामिनि बयबो उन्दैनिफ्राय लानानै बोराय बुरैसिम माने गासिबो ज' ज'यै ओंखारो हानजा हानजायै गावब गाव बोराय बुरैफोराहाय बोराय बुरायनि ओ हानजा दानानै सेंग्रा सिख्ला सेंग्रा सिख्लानि हानजा दानानै आरो उन्दै उन्दै गथ'फ्रा गावसोरनि ओ बैसोजों गोरोबनाय हानजा दानानैहाय बिसोरो गावबा गाव हानजा ओंखारनानै माने गामियावहाय बयनिबो नख न'खर न'खर मोसाहैयो आरो मानो होमबा बियो बोथोरनि रंजानाय नालाय बयबो उन्दैनिफ्रायनो बोराय सिमहालागै बयबो रंजानो लुबैयो बेनि थाखायनो बिसोरो ओ बैसागु बोथोरावहाय बयबो रंजायो आरो बिसोरो उन्दै गथ' थाङाबो माने दख'ना गाननानै ओंखारो आरो बिसोर रावबो गुबुन गस्लाफोर गाना गासिबो दख'ना गानजोबो गासिबो गोमो गोमो बायदिफोर बेफोरबायदि गाबनि न'खर दखना गानो आरो गोजा ब्लाउस गानो आर'नाइ लायो रेगे रेगां फालि लायो आरो बेजों लोगोसेनो जोङो गावखौ समायहोनो थाखाय ओ आइजोफोरा ओ आइजोफोरा माने समायना रमायनायै देलायो
औ ओम आरो बै औ बै खेराइ मोसानाय बेफोरखौबो नुनो मोननाय जायो मिथिबायना जोंनि बर'फोरनि गेजेराव
औ औ औ खेराइ मोसानाय बेखौबो मोननो हायो खेराइ मोसानाया जोंनिया ओ मा होनगोन बेखौ
दख'ना थावसि गाननाय जायो दौदोनिया
ओ मोसानाय जायो बे दौदिनिया मोसायो दख'ना थावसेया जोंहा गोजा गाबनि नङा होमबा
औ नंगौ नंगौ दख'ना थावसि गाननाय जायो बेयावहाय आरो मकर दामानि आगर गाननाय जायो खांख्राय बिखा गानो खासेव बिखा गराय मैदेर दानोस थाल दंफांनि आगरबायदि बिबायदि एरनानै माने बै दौदिनिया गाननाय दख'ना थावसेयाव बैफोरबायदि आगरखौ माने एरनानै गानो आरो बिसोरो
औ औ औ औ औ नोंथां मिनथिबाय
औ औ बे बिदिब्ला दिनै नोंथांयावनो दोनथ'नोसै आङो। जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो दे।